औ नोंथां हेलौ औ। खोनाफैदों नोंथां मोजाङै खोनादों।
दा अब्ला आङो बे समाव नोंथांनो फन हरनायनि खार'नानो जाहैबाय मोनसे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आथिखालाव बागान खालामनाय जायो दा बेनि सायाव जों सावरायनि नंङा होमबा नोंथां दा बर' रा मा बागान खालामनानै जे ओ मोन बिनि फिथाइखौ मोननो हादों। मा मा बेसेबां बोसोनाव मोननो हायो बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनो नोंथांजों मिथिलायनो थाखाय आंङो।
औ नोंगौ नोंथां
बे कलखौ खालामनाय जादों नोंथाङा दा ओरैनो दंङ' ने
औ आं दा ओरैनो दं नोंथां आं मोजाङानो मोनदों नोंथां नोंथां दि बेफोरबायदि बागाननि सोमोन्दै आबादफोरनि सोमोन्दै सावरायनो आंजों कल खालामदों आंजों अब्ला नोंथाङानो जुरिजेनदो नोंथां दे
नंगौ नंगौ जोबोद मोजां दा जोंङो। आबाद मावनो थाखाय गाहायै मा नांगोन हा नांगोन नंङा होमबा नों
नंगौ नंगौ नोंथां
ओ आबादनि थाखाय बबे बायदि हाया मोजां बेखौबो जों सिनायनां लानाया गोनां
औ औ नंगौ नोंथां
दा जोंनि बर' समाजाव बांसिनै नुनो मोनो जेराव बर'फोरा हाजो ओनसोलनि साखाथि थानाय समान जायगायाव बुर्लुंबुतुनि साहा थानाय जेनेबा थायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
जेराव गोलोम बोथोरा ओरै जोंना ओरै साहानिफ्राय फैनानै चाइनानिफ्राय ओंखारबोनानै ओरै
औ
भुटाननि बर'जोंनिफ्राय अरुणाचलजों फैनानै ओरै दुब्रिजों ओंखारलांदों बेनो माबाजों थांबाय आरो बांलादेशजोंबो
बांलादेशजों थांबाय औ नंगौ
औ दा बेनि साखाथि फाखाथियावनो थानाय जोंनि बर'फोराबो माने जोबोद मोजां आथिखालाव बुंनो थाङोबा जोबोद मोजां मोनसे जायगायाव बर'फोरा जिउ खुंगासिनो दं।
नंगौ नंगौ नोंथां
बर'फोरनियाव माखासे आंखालाबो खम जेरै जानाय लोंनायफोरनि बेलेग दैनि बेलायावनो होन आबहावानि बेलायावनो फ्राय माने जोबोद मोजां आरो जेरैथिंबो
उम नंगौ नांगौ थारैनो
दा बे समावनो आंङो जोंनि बर'फोरनि मावनो लानाय जेरै बागान बेनि
उम नंगौ नंगौ
थि होननानै सावरायनोसै दा गय बागान होनोबाथ' बयनिबो बर'फोरनि न'खरावनो मोननो हायो जेराव गय दोरोंङारि जाग्रा बर'फोरनि दा गयखौ जोंङो सिगां समावबो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोदों जेरै सोरनिबा हिन्जाव नायनायाव गय जरा फा ओ गय फनायसे फाथै बेफोरबायदिनो लानानै थांफानाय नुयो आरो फुजा खर्म' गय होयो हाबा खेराइफ्राव बेजोंनो जोङो माने ओ जागायजेनो आरोना। आरो सोरनिबा न'खराव थांबा आथिखालावबो जोङो गय फाथै खावनानै होफैयो।
उम उम।
दा बे, बे बुस्थुखौनो आथिखालाव सिगाङाव जों नोरैनो न'आव जानो थाखायल' बा खर्म'आव बाहायनो थाखायल' एसे एसे गायोमोन आरो। मानो होनबा जोंहा दानि बायदि ओ बाजार गैयामोन। बाजार दंबाबो माने बेखौ माने प्रडाक्सन खालामनो हानाय माने सुबिदाखौ गोबां नङामोन आरो बेनिखायनो जोङो ओरैनो थाथ' मावनाय जायोमोन नाथाय दा जोंना समा सोलायबाय। समजोंनो लोगो लोगो बर'फोरनि साननायाबो सोलायबाय जेराव गयनि बेसेना गोबां आरो खेबसे गायब्लानो गोबाव सम जेरै बिनि फिथाइखौ मोनबाय थानो हायो। दा गायनायावबो जोंहा बारा खस्थ' नङा नालाय नोंथां।
औ।
गय गोमोन फोमोनबाय आरो जों फिथाइखौ हायाव दोननानै मा होनो फुलि जावैबाय आरो बेनि बोसोर थाम बा आराय बोसोरनि गेजेराव जोङो फुलिनिफ्राय ओ गायस्लायबाय हा बागान खालामनो थाखाय। दा बिदिनो बे गुवार गुवार आथिखालावथ' बर' न'खरफोराव खमैबो बिघा थाम बिघा ब्रै नि गय बागानखौ मोननो हायो।
दङ' नोंथां नोंगौ थारैनो नोंगौ।
नोंगौ दा बेनि गेजेरजोंनो जोङो माने गायनायावबो माने जोंहा बारा सम नाङा माने फांसे गय
नोंंगौ।
हाखर मोनसे जावदो आरो बे गय फुलिखौ हाखराव होना गासो सोनानै दोनब्लानो जाब बारा खस्थ'बो गैया। दा बिनि थाखाय गेरजासे जोङो हाग्रा खौ एवनानै होबाय थानांगौ जायो। ओ स्नि बोसोर दाइन बोसोर जायो अब्लासो जों ओमफ्राय फिथाइ मोननो हायो आरो समा एसे खिन्थु ओ फिथाइ होनायनि समाबो खमैबो बिस बोसोरसोखौ जोङो बिनिफ्राय फिथाइखौ मोननो हायो। दासिम माने आरो जों माबा मोनसे जाहोनाव एम फौ एनला अराबोला बेराम जायाब्ला माने जोङो ओमफ्राय बिस बोसोरसिम माने बिस बार जोङो फिथाइखौ मोननो हागोन आरो। बेयाव माने बिस बारबाबो माने बुरजा बुरजा मोनो मानो होनबा जोंनि जायगाया हास सार गोनां हिसाबै गोबां माने गय फिथाइखौ मोनो आरो। दा मोनबाय बिदिनो दङ आरो बिनि बेसेना आथिखालाव खमैबो से केजियाव ब्रैजिनिफ्राय द'जिसिम थाङो माने सारि हाजारनिफ्राय लानानै सय हाजारसिम माने कुइन्टेल मोननो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ नों थांनांगौ थारैनो
दा बेनि थाखायनो जोंनि बर'फोराबो आथिखालाव साननो गोरों जानायलाय माने बेफोरबायदिनो जोङो माने बे गयखौ बयबो बुरजायै मावो आरो दा बेनि बेबो मोनसे जाहैबाय गयनि मावनायजों जोङो न'खर सुंथादों बेजों लोगोसे जोङो बेनि फैसाफोरखौ जोङो आजिखालि गारि मथर बायदों लेखा फरा फरायदों मदद मोनदों माने घोन सम्पद आरजिनायाव थाब थाब माने आं बेखौ नुदों आरो थाब थाब मुलाम्फा जादों आरो बेनि फैसा मोननायजों माने बोसोराव खेबसे मोनोबाबो बयबो थाम बिगासो नोंहा गय थायोब्ला आथिखालनि दामजों जुदि नायोबा ब्रै लाख थाम लाख सो जों मोननो हायो आरो
उम उम नगौ थारैनो नोंथां
बारासो मोननो हाबावगोन ओमफ्राय जों मोननो हाबावो जेरै लेबु खाजि आथिखालाव औ लेबु खाजोबो गायनाय जायो दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हासिगोन बे माबायदि माबायदि आबादखौ बर'फोरा गायनानै रां आरजिनो हादों
नंगौ सैथो नोंथां नोंथाङा थारैनो दा गया आबादनि सोमोन्दै गय बिफांनि सोमोन्दै गयआ जोंखौ माबायदि प्रफिट खालामोबा जोंखौ माबायदि माखासे खामानियावहाय न'खर संसार जिउ खुंनायाव हेफाजाब होयो बे आबादा बिनि सोमोन्दै गयनिखौ नोंथाङा खिथालांबाय थारैनो नोंगौ दा जों बर'फ्रा गयखौहाय नोंथां बुंनाय बायदिनो आबाद मावो आरो जोङो मावबोगासिनोखा नोंथां आरो बेनि अनगायैबो मा आं मोनसे आबादखौ बुंनो नोंथां जायखौ जोङो फाथो बिफां फादो बिफांखौ नोंथाङाथ' मिथि थागना
औ मिथिगौ नोंथां
आजिखालिबो मा जों बर'फोरा फाथो बिफांखौ गायनाय बा जोङो आबाद मावनाय जायो बिदिनो मोनसे गुवार जायगा दंङला फोथारफोर दंङ बेखौ हालेवनानै जोङो मा बेयाव बेगर फोनाय जायो बे बेगरनिफ्राय जोङो मा बेखौ फाथो बिफां रज'यो बि रज'योब्ला जोङो बेखौ मा जोथोन लानानै हाग्राफोर एवनांगौ जायो बिदिनो गोरलै समनिफ्राय देरै देरो देरनानै बिदिनो आदर लाबोबाय अब्ला फाथो बिफाङा बिदिनो दानजानाय सम जाबाय अब्ला मा बेखौ जोङो दाननानै दैयाव सोमफैनाय जायो दैयाव सोमनायनि उनावहाय मा बे जेब्ला फाथोआ रुयो अब्ला बेखौ जोङो मा फाथोखौ जोङो बे बेजे जायखौ नों फाथो दिरुं बेखौ जोङो खुनो थाखाय जोङो खुयो बे आरो जोङो फाथो बिफांखौ जों आलादा खालामो फा बिदाइखौनो जोङो फाथो सिना फाथो सोनाया आलादा बा फाथो दुरुङा आलादा। बेखौ जोङो मा फाथो दिरुंखौ फोनानै मोनबाय आरो मा जोङो सेरनाय दैयाबो मा न'आवहाय ओरै माखासे बनफोरजन जनजाबाय बे मोनसे आबाद आरोखिनो नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला
फाथो सिनजाखौ जोंनि ओनसोलाव न' लुनायनि इन्जुराव बाहायनाय जायो।
औ नंगौ नंगौ थारैनो नोंगौ न' इन्जुरावबो बाहायजायो दा नोंथां बुंनायाबो सैथो औ आथिखालावसो खम जाबाय नोंथां। होमब्लाबो बाहायो गामि ओनसोलाव बाहायो नोंथां फाथो सिनायखौ दाबो। ओमफ्राय मा फाथै दिरुंङा मा बिरात दाम मोनो बिरााद दिडिमान्ड दं दासान्दि मानि बांसिन ओरैहाय फुजा सिजोनाव बा फुजा समफोराव फाननाय जायो माबाखौ फाथोनि बे माबाखौ दिरुंखौ औ बिदिनो थाम रोजा बिदिनो थिन हाजार गाहाम थामरोजा गाहाम थाङो आरोखि बिदिनो अबा आराय हाजार गाहाम थाङो बिदिनो फाथो दिरुननाय फाथो रा फोरनानै फानोब्ला दा आं मोनसे खोथा थालांदों नोंथां बे फाथो जाय होनो जों फाथो बे दिरुंनि फाथो मा बेखौबो जोङो जेब्ला बिफां समावहाय दानहां समाव माबा खालामोब्ला बिनि बिलाइखौ खानानै जे जोंखौ नारजि ओंख्रि जायोना बेखौबो जोङो बे फाथो फिफांनिफ्रायनो जोङो आलादा खालामनानै फोराननानै दोननाय जायो। बे फाथो आबादा मोनसे माने बिराद मोजां जोंनि थाखायहाय मानिे गारजाथावै मोनसे आबाद आरोखि दा नोङो बिनि बिलाइफ्राबो जोंनि जाजाबाय ओरै नारजियाव ओंख्रियाव सोलिबाय आरो फाथै सिनायाथ' सोलिबाय न' लुनायाव सोलिबाय बन जन्नायाव सोलिबाय बायदि बेरा होनायाव सोलिबाय आरो मा ओरै फारसे बेरा फारसे दिरुङावबो सोलिबाय माने गासिबो सो सोलिबाय माने लसआनो जाया आरोखि ना बे आबादखौ मावबा नोंथां। दा अब्ला जों नोंथां एथ' रायलायबाबोथ' जों खोथाया बाथ्राया जोबखाया दा जोंना समनि आंखाल समा जोंना जानानै फैबाय नोंथां। अब्ला नोंथांजों आं माखासे साव बिफांनि माखासे बिफांनि सायाव आबाद मावनायनि सायाव सालायनानै आं गोजोनबाय दा नोंथांखौ आङो गुबुन मोनसे आयदायाव लोगो मोनफ्लायफिनगोन होननानै आं मिजिं थिबायबा आसा खालामो नोंथां।
औ औ नंगौ थारैनो नोंथां दे बिदिब्ला जों दोनथ'दिनि नङा होनब्ला